हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां
औ नोंथां
दा ओ जोंनि गाहायै ओ जों बर'फोरादि गाहायै माइ आबादखौ मावो बेनि बागै आं नोंथांनो ओ गुवारै फोरमायना होनो सानदों आरो नोंथां
औ नोंथां
दा माइ माइ आबाद मावनो होनोब्ला जोंहा गिबियाव नांगोन माइ जोलै माइ जोलैया जोंहा गोबां रोखोमनि थायो दा गोदोहाय जोंङो ओ गोबां ओ माइ जोलैफोर दंमोन दा बुंनो थांङोबा बायुसमुति, पंकस, माइब्रा, जोसा बेफोरबायदिखौ जोंङो गोदोनि दिनाव ओ गायोमोन आरो बांसिन दा नाथाय दानि जुगाव गोबां गोदान गोदान ओंखारबाय दा दानि जोलैफोरा जाहैबाय बेबायदिनो लाल गंगा बाहादुर आइजम, आइजम गानथिया बेबायदिनो गोबां गोदान गोदान माइ जोलै ओंखारबाय आरो। बेबायदिनो नोंथांनि सायावसो बियो दा नोंथाङा मा माइखौ गायो बा मा नोंथाङा मा माइखौ मोजां मोनो बेखौ गायनो हायो आरो नोंथां। दा बेनि उनाव जोंहा नांगोन खोथिया फोनो थाखाय खोथिया ओ दुब्लि जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय दुब्लि नां थारगोन आरो दुब्लिया ओरैबायदि जानांगोन खि जोंहा बाराद्राय बोरि जानो नाङा। बोरि जायोबाथाय जोंहा दै थानो खस्थ' जायो बा जोंहा माइ आबादनि थाखाय जोंहा ओ दैया जोबोर गोनांथार बेनि थाखायनो जोङो एसे बोरिनि अन गा जोङो एसे दै थानाय जायगा एसे दलहाफोराव जोबोर मोजां जायो आरो माइ आबादा बेनि थाखाय जोङो दल हा बा ओ हाब्रु बा दै थाग्रा जायगायाव गायनो नांगौ बेबायदिनो जों गिबियावनो जोङो माइ जोलैखौ ला खांनायनि उनाव जोङो फाथो बस्था बा बायदिसिना बस्था बेबायदिनो प्लास्टिक बस्था बेफोरबायदियाव मोनसे जायखिजाया सोमनानै लानो हायो आरो। दा बुंनो थाङोबा जोङो फाथो बस्थायाव मोजांसिन जायो आरो। माइ सोमनाया बेबायदिनो मोजां खा थेनानै जोङो फख्रि बा अबेबा दंग'नि दै बेबायदिनो दैमानि दै बेफोरबायदियाव अबेबा मोनसेयाव जायखिजाया सोमनानै दोननो हायो आरो बेखौ
औ
बेबायदिनो सानसे बा साननै सोमनानै दोनदो बेबायदिनो सोमना दोनखांनायनि उनाव जोंहा ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो खोथिया थिलिखौ बा खोथिया बारिखौ जोङो हालेवनानै बा खारायनानै लाग्रोगोन बेबायदिनो खेबसे बा खेबनै हालेवखांनानै जोङो आलिखौ खोथिया फोनो थाखाय जोङो मोजां खोनानै लागोन। मानो होनबा बेयाव जोंहा दै नांगोन बे आरो हालौवखांनायनि जे सिगाङाव रज'नाय ओ हाग्रा बंग्रा बियो मोजां सेवनांगोन बेनि थाखायनो जोङो आलि खोनानै लानानै बेयाव दै सोनानै दोनगोन आरो। बेबायदिनो साननै सानथामनि उनाव जोङो आरो फिन हालौवगोन जाहाथे साननै सानथाम दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय बे जिखिनि ओ हालेवजानाय बा जिखिनि हाग्रामोन बियो सेवगोन आरो बे साननै सानथामाव बेबायदिनो सेवखांनानै जोङो आरो फिन बेबायदिनो एवग्लिजोबनानै दुफु दुफु बेबायदिनो मोजां मेसिन मेसि खालामनानै हाब्रु खालामनानै जोङो ओ फोमोननानै जोङो हरसे दोननानै अखानायै फोगोन आरो नोंथां बेबायदिनो माइलिखौ जोङो बोखांनानै जोङो हरसे बेबायदिनो लाइ बिलाइ बा बेबायदिनो थास' बिलाइजों खोबनानै दोनगोन जाहाथे बिनि गाजा फोर मोजांहाय गोलाव गोलाव जाहर जायो आरो। बेनि थाखाय जोङो बेबायदि खोबनानै दोनगोन बेबायदिनो अखानायै जोंहा फोनो लांगोन फोनो लांनायाव जोङो ओ खेरखा बा दाबोर बेफोरबायदि ओ हास गंसे लानानै जोङो ओ दाबोराव लानानै जोङो सारगोन आरो फ्रि फ्रि सारहरबाय थागोन। फ्रि फ्रि सारहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो बेबायदि फ्रि फ्रि सारोबाथाय गासि बावबो बेबायदिनो जमा जमा गोलैयालासिनो फ्रि फ्रि जेरावबो ओ गोलैयो आरो बेनि थाखायनो जों फ्रि फ्रि बेबायदि सारना हरगोन बेबायदि सारना हरोबाथाय जोंहा थब्रा थब्रा बा ज' ज' गोलैहैया आरो बेदि फोखांनानै जोङो आलिखौ जावग्लायना होगोन बा बेयाव दै दोननाय नङा मानो होनोब्ला दै दोनोब्लाथाय जोंहा ज' ज' थाङो बा ज' ज' जाजोबो बेनि थाखाय जोङो दै दोननाय नङा आरो आरो बेबायदिनो अखा हायोब्लाथाय जोङो ओ जोङो आलिखौ थेना होनांगोन मानो होनोबा जोंहा दै गैद्रायाबाबो बेयो जमा जमा बुसोम जाजोबगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो ओ अखा गैयाब्लाथाय जोङो दैखौ हगारना होगोन आरो अखा हायोब्लाथाय जोङो दैखौ थेनासो दोनगोन आरो बेबायदि आरो नोंथां बेबायदि फोखांनानै जोङो जेब्ला दबलायसेसो जायो खोथियाया अब्ला जोङो सोमखोर सोमखोर मोजां गसा बारायनायनि थाखाय जोङो बेयाव फेसेव हासार बा बेबायदिनो इउरिया हासार बेबायदि होगोन आरो होखांनानै जोङो बेबायदिनो खावसे जे जाय जायगायाव माइ गायगोन बेखौ जोङो हालएवगोन गिबियावनो खारायग्रोगोन आरो फिननै खारायग्रोगोन बा खेबनै हालएवग्रोगोन बेबायदि हालएवखांनायनि उनाव जोङो आलिफोरखौ खोगोन आलिखौ जोंहा मोजां खोनायनि गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो दैफोरखौ बाय बेबायदिनो जानला मोनला हगारनो हाया दै जेरावबो दैनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो दैखौ मोजांयै लाखिनो थाखाय बा दिदोमै लाखिनो थाखाय जों आलिखौ खोयो दा गोदोनि दिनाव ओ गोबां- बेबायदिनो सावरि जालायनानै आलिखौ खोयोमोन नाथाय दा बिराद हाजिरा होनो गोनां जायो हाजिरा बेबायदिनो फैसानि हाजिरा होहोनानै खोनाय जायो आरो दा बेबायदिनो आरोबाव बेबायदिनो फिननै बा फिनथाम होनानै जोंहा फोमोननानै बेबायदिनो खोथियाखौ बेबायदिनो हाजिरा बायदिसिना बा सावरि बादालि बेफोरबायदि होनानै जोङो फुनानै गायगोन आरो गायनानै बेबायदिनो गायनानै एसे आबोर लाबावनांगौ जायो बेबायदिनो हाग्रा बायदिसिना रज'यो बेबायदिनो हासार होबावनांगोन जोङो फेसेव हासार बा इउरिया हासार बेबायदिनो होनानै जोङो जेब्ला मोनो अब्ला जोङो मानसिनो खासिजों हाहोयो बा गोदोनि दिनावथ' बेबायदिनो खासिजोंनो हायोमोन नाथाय नाथाय दानि जुगाव गोबां मेचिन ओंखारबाय मेसिनानो हानानै मारा होखायो बेबायदिनो जोङो ओ जा माइनि फिथाइ बेखौल' ट्रेक्टरजों बा बेबायदिनो माबा मोनसे लाबोग्रा मुवा बेसादजों लाबोनानै लाफैनानै बा न'नि दुलियाव दोनफैनो हायो आरो नोंथां दा नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो माबा मोनसे आइडियाजों बेफोरबायदिनो आबादखौ माइ आबादखौ मावो नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ फोरमायना होनो हागोन नोंथां दे जोंनि थिंजाय आबाद मावनायखौहाय जोंथिं जों माबायदि आबाद मावो जे नोंथाङा जि एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जोंनिथिंबो बेफोरबायदियानो जे जों दा आं बुंनोसै जे जोंनिथिं माबायदि आबाद आबाद मावो जे जों फार्स्ट टावनो मा माइखौहाय फोगोन बेखौहाय जोङो दखाननिफ्राय बायनानै लाबोगोन माइजोलिखौहाय बेनि उनावहाय नुनो मोनो जे बे माइलिखौ लाबोनानैहाय मोजाङै जे जोङो सोमनानै दोनगोन हाखर बा बेफोरबायदि दै बाल्थिंफोराव बेफोरबायदियावनो सोमो सोरबाया बांसिनानो नुनो मोनो जे हाखराव सोमनाय दंग बोहैनाय बेफोरबादिया नुयो जे बेनि उनावहाय साननै सान सानथाम सोमना दोननायनि उनावहाय बेखौ बोखांनानैहाय बेखौ न'आव लाबनायखौ नुनो मोनगोन आरो न' न'आव लाबनानै न' सिङांव बा न'नि बाहेराव बेफोरबायदियाव मोजांङै बेखौहाय थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ बेफोरजों खोबना दोननायखौहाय नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय जेब्लाहाय बियो मोजांङै गाजा ओंखार जोबगोन अब्लाहाय जोंङो बेखौ जे जे दुब्लिखौहाय जोंङो फारट फार्स्टावनो हालेवनानै मोजांङै हालेवनानै बिनि बेखौहाय जे जाहाथे हाग्रा थायाथों होननानै जों नुनो मोनबावो ज आजिखालि खालि बिदि नांगोलजों खनसे खनसे एवना होनाय जोंङो मोनबावो बिनि उनावहाय जोंङो बेखौहाय जे दैखौ जे जों खथेना लाखिदोंमोन आलि जोंहाय बेखौ जोंङो हेंगारना होनायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जों जेब्ला बियो दुब्लिया मोजांङै रानगोन अब्लाहाय जे खोथियाखौहाय जोंङो न'आव लांनानै मोजाङै खोबनानै गाजा ओंखारहोदोंमोन बे खौहाय जोंङो जे खादा बा खिरखाव बेफोरबायदियाव लानानैहाय मोजांङै फ्रि फ्रि सारनानै होगोन जे नोंथांङा ए खथिखौल' बुंलांखादो माबायदि फैयो खोथियाखौहाय बेफोरबायदिनो लाबनानैहाय मोजांङै फ्रि फ्रि होनानै बिनि मोजांङै देरबोनायखौ नुगोन देरनाय खौ नेगोन आरो बेखौ जेब्ला फोखाङो बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे दाउ बा बोरमा बेफोरबायदिया हाबनो हायाथे होननानै जाहाथे हाबाथो होननानै आबादखौहाय नस्थ' खामाथो होननानै जोंङो नेट बा बेरा बेफोरबायदि होनायखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय खौहाय मोजांङै देरनायखौ नेगोन देरनायखौ नेनानै बेफोरबायदिनो सप्तानैसो जाबा जों नुनो मोनो जे बियो मोजांङै ओंखारबोहांनायखौ बे ओंखारबोहांनाया मोजां जाहांबानो जे जों नुनो मोनो जे दुब्लियावहाय मोजांङै दुब्लिखौहाय टेक्टरजोंहाय हालेवग्रोना लानायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय नुनो मोनो जे मोजांङै हालेवखांनायनि उनाव जेब्ला जों गायगोन खालि जों गायगोन बे खालि नुनो मोनबावो जे जे सोरानिबा मोसौ जरासे लाबनै बा सोरखौबा हाजिरा बेफोरबायदि लिंहरनानै न'आव गावबागाव थानायाथ' न'निजोंनो हालेवो सोरबायाबा हाजिरा बियो मोसौखौहाय बाय नाबो लाबथ'यो जे नुनो मोनो जे बे माइ गायगोन खालि जोंङो मोजाङै नांगोलजोंहाय एवनायखौ नुनो मोनबावो बिनि उनावहाय जोंङो नुनो मोनो जे मै बोना होनायखौहाय मोजांङै बेनि उनावहाय जोंङो बे खोथियाखौहाय जे खोथियाखौ जोङो मोजांङै फुनानै दोनदोंमोन बेखौहाय जोंङो मोजांङै दुब्लियाव लांनो गोनां जायो जाहाथे जोंनि खोथिया खानाया जे गवा बेखौहाय मोजांङै दुब्लियाव रोगानानै बेफोरबायदि दब्लाय दब्लाय जिखिनि नांगौ बेखौहाय रोगाना होनायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जोंङो आजिखालिथ' सावरि मोना गोदोनि दिनाव थ' बांसिनानो सावरि जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बारा सावरि लिंनानै मोननायखौहाय जों नु नो थांङा बांसिनानो हाजिरा जायो दानिया बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो बिफोरबायदिनो हाजिरा लागोन गामिनि ओनसोलनि आइजोफोरखौहाय। बेनि उनावहाय जोङो बेफोरबायदिनो खोथियाखौ उम रानना होनानै बेफोरबायदिनो हाज होनानै मोजाङै गायनानै दोनो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजां जाबोयो खोथियाया गोसोम सोमब्रोम सोमब्रोम जाबोयो अब्ला बेवहाय जाहाथे उरि सुरि बेफोरबायदिया अरा दम एम्फौआ जाहाथ थे बे बिलाइखौ अरनानै नस्थ' खामा बेफोर बायदि होननानैहाय जे मुलि सा सारना होनायखौ नुनो मोनो हासार सारना होनायखौ नुनो मोनो आरो हाग्राफोर जादोंबा बे हाग्राखौहाय फुना होनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो साफा खामनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो। बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै माइ ओंखारनाय टाइम जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे खासि लानानैहाय दुब्लियाव हाजिरा लानानै हानायखौ नुनो मोनो। हानायनि उनावहाय
हाय
आथिखालथ' बांसिनानो दुब्लियावनो हाखायो गारिजो मिचिंजोंहाय दानिया मिसिं ओंखारबाय नालाय आरो सोरबाया बांसि नानो न'आव लाबो हानानैहाय दुब्लियाव बि बिफोरबायदि मिसिं दो हाबाथाय नस त' जायो होननानै। ओ बेफोरबायदिनो खासिजों हानानै न'आव लाबनानै न'आव लाबनानै दोनफायो बिनि उनावहाय बेखौहाय जोङो ओ मोसौ बा सोरबाया टेक्टरजोंहाय हालेवनायखौ नुनो मोनो। एवनानै मोजाङै माने बेखौ माइखौ अंखारहोनानैहाय जोङो मोजाङै साफायै थिखांना दोननायखौ नुनो मोनो आरो। बिफोरबायदिनो जोंहा बा बाख्रियाव मोजाङै माइखौ माने मोजाङै साफा खालामनानै बेफोरबायदि बाख ख्रियाव दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो आरो जोंनिथिंजाय आबाद मावनाया।